बेयावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ आंनिफ्रायबो ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय नोंथां। ओ नोंथांजों आङो फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानैसो फन हरनाय जादोंमोन आरो। जे जोंहा गोदोनि समनि जि मा बुङो बेखौ ओ बिरोंदामिन आरो दानि समनि जि बिरोंदामिन बे फोरनि बागै जोङो सावरायलायनो हागोनना नोंथां?
औ सावरायनो हागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा गिबियावनो फोरमायदों नोंथां। गोदो जोंहा जिउखौ बोरै खुङोमोन सुबुं हारिया जेरावहाय बिरोंदामिनारिया नांगौ रोखोमनि जौगायाखैमोन आरो नोंथां।
औ औ।
बिदिबा नोंथाङा फोरमायना होगोरदो।
औ जागोन दे। ओ गिबियावनो जोङो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव जि बिरोंदामिन बेयो गैया खौनो होननानै बुंनो हायोमोन आरो। ओ जोङो जोंनि जिउ खुंनायाव जि बिरोंदामिनि गोनांथि बेखौबो बारा जोङो सानामोन आरो मोनसे समाव। बा गोदोनि समाव आरो गोदो जोङो मा खालामोमोन जि जोङो मोनसे जायगायाव ओ नोंथांनि जि खौरां बेखौ दैथायहरनो गोनां जायोब्लाबो जोङो लाइजामनि गेजेरजोंसो दैथायहरोमोन आरो मोनसे समाव आरो बिनि लाइजामनि सिगां समावथ' जोङो ओ फारौ फारौ बाहायनानैसो जोङो लाइजामफोरखौ ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दैथायहरनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो नोंथां। ओ बेफोरो जोंहा मा होनदों समजों लोगोसे दायो सोलायलांबाय आरो नोंथां बिदिनो जोंहा गोबां ओ जि गोदोनि बिरोंदामिन बेफोरो ओ जोंनि जिउ खुंनायाव गोबां उम बिहोमा होदों आरो जेरै जोङो गोबोर गोदोनि समाव जोंहा उम माखासे ओ जायगायाव हान्थिनो जोंहा नांगौ रोखोमै गारि मथर गैयामोन बै समाव खालि दंमोन जोंहा जि ओ गराइ गारि बा मोसौ गारि बा मैसो गारि दंमोन बेफोरजोंनो जोङो दाबसेनि फ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो गोनां जायोब्ला बेजोंनो हान्थिनानै थांनो गोनां जायोमोन आरो नोंथां ओ गारि मथरथ गैयानोमोन मोनसे समाव ओ बिदिनो जोङो ओ मा बुङो बेखौ माखासे ओ जि जों दानि समाव जि जों माखासे मेसिन बाहायनानै जोङो हाबा हुखा मावनायखौ नुनो मोनो नाथाय बिदि मोनसे समाव जि गोदोनि समाव बेफोरो खा गैयानोमोन आरो नोंथां उम गोदोनि दिनाव जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ खालि मा दंमोन रेडिय बेफोरल दंमोन आरो नोंथां जोंहा टिभिफोरबो बारा बि दि नुलाबायामोन नोंथां दाथ जोंहा टिभि स्मार्टफन बाइक कार उम बेटारि गारि बायदि बायदि ओ जोङो उम टेक्नलजि बा बिरोंदामिननि जों दिहुनजानाय मुवा बेसादखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां नाथाय मोनसे समाव जों बेफोरखौ नुनो मोनामोन आरो जोङो खालि नुयोमोन होमब्ला गोदान गोजाम मुगानि टिभि ओ जेरै रेडिय बायदि बायदिखौल जोङो नुनो मोनोमोन आरो नोंथां जोंहा खौरां दैथायोब्लाबो लाइजामजोंसो दैथायहरोमोन ओ बिदिनो जोङो लाइजाम दैथाय ह लाइजामनि गेजेरजों खौरां हरनायाथ बारा गोबाव जायाखै नोंथां ओरैनोथ नैरो जा उम मायथाइसो बेयावनो जोंहा बेफोरनि समसिमहालागै जोङो सोलिबाय थानायखौ जोङो नुदों नुनो मोनदों आरो लाइजाम हरलायनायखौ ओ बिदिनो जोङो बुंनो थाङो ल्बा जि बिरोंदामिन बियो दा जोंनि जिउआव जोबोद ओ मुलाम फा बा हेफाजाब होबाय आरो जोंनि खामानिखौ सुंद खालामना होबाय दाबसे जायगायाव थांनो गोनांब्लाबो जोङो उम दसेनो ननिफ्राय ओंखारब्लानो गारि मथर गाखोनानै थांनो हायो खौरां हरनो गोनां जायोब्लाबो गोजान गोजान जायगायाव खौरां हरनोब्ला ओ खनसे ओ दाइल खालामबानो खनसे ओ खेबसे टास खालामबानो जोङो बैयो गोजानाव फन नांहैनो हानाय बा रायलायनो हानाय बेफोरो जोंहा ओम ओ जाबाय आरो नोंथां नाथाय जोंहा गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि गैयामोन ओ दानि बायदि जिबायदि जोङो नुनो मोनदों ओ ओ गिदिर गिदिर गारि मथर ओ मबाइल फन बायदि बायदि बाहायनाय बेफोरो जोंहा गोदोनि दिनाव गैयामोन आरो नोंथां ओ खालि दंमोन जि रेडिअ टि भि फिसा बायदिनो इन्टिना बाहायनानै सालायनाय टिभि बेफोर दंमोन आरो नोंथां उम दा जोंहा बैफोर ओ जि जोंनि ओ गो-गो गोदोनि जि सम बे जोंहा जिउ खुंनायाव एसे जोंहा मा होनो बुं नो हायो जे एसे देरि बा जोङो एसे लासैयै खारदोंमोन आरो जे जोंनि गेजेराव जि बिरोंदामिना गैयामोन बै समाव जोंहा जोंनि संसार जानाय बा जोंनि जिउआ बेसे लासैयै खारदोंमोन होन नानै बुंनो हायो आरो नोंथां ओ ना थाय दानि समाव जिबायदि बिरोंदामिना जौगाबाय ओ बेनि गेजेरजों जोंहा जि जोंनि मावनाय दांनाय खामानि जोंनि जि उम जि बायदि उम जि जोङो खा सानफ्रामबो जे हाबा मावो बेफोरो ओ जोबोद थाब थाबैनो जाजोब्बाय आरो नों थां जायनि गेजेरजों जोङो जोबोद गोख्रैयै खारनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ बिदिनो उम जि गोदोनि दिननि हान्था मेला बेफोरखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ जेरैबायदि जोङो बुंनो हायो। गराइ गारि मैसो गारि बेफोरजोंसो उम बाजार जानो थांनायाव बेफोरखौ लानानै थाङोमोन, ओ डाक्टारफोरनाव थाङोब्ला ओ बा अजाफोरनाव लाङोब्ला जोङो मा खालामोमोन मोसौ गारि बा मैसो गारियाव थिखांनानै बेमारिखौ लानानै थाङोमोन आरो नोंथां। नाथाय दा नोंथाङा नुबाय जानांगौ जे दा बेमार जायोब्ला लोमजाब्ला साजाब्ला फन खनसे थु थुयोब्लानो नोंथांनि लांगोनायावनो गारिफ्रा फैनानै ओ नोंथांखौनो लानानै थांगोन आरो नोंथां। बेफोरो जोबोद ओ जौगाबाय आरो जोंनि दि उम दानि समा ओ नाथाय बेफोर जोंहा गोदोनि समाव जेबबो गैयामोन आरो नोंथां। जायनि जाहोनाव जोङो ओ बेमार जायोब्ला माब्लाबा ओ बै बेमारिया लामा ससेयावनो जिउ गोमानो गोनां जायोमोन आरो नोंथां। बिदिनो गोबां सुबुंफोरानो जोंहा हान्थामेलानि राहाहा मोजां नं ङियाव आरो मोजां फाहामथाय मोनियाव ओ जोंहा उम गोबां सुबुंफ्रानो जिउ गोमानो गोनां जादों आरो। नाथाय दानि दिनाव जे बिरोंदामिना जौगाबाय गोदान गोदान बिरोंदामिन आदब बाहायनानै बेराम आजारखौबो नायनो हासै। आरो उम जोङो गोजान गोजान जायगायावबो ओ नायनो लांनो हासै आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो ओ उम जोङो ओ दानि समाजा औ बा दानि समाव गो बिरोंदामिना जोंनि गे जेराव जोबोद जौगानायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो नोंथां। नोंथाङाबो दा बेफोरनि बागै ओरैनो ओ फंनैसो ओ फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां। ओ बिदिब्ला आङो नोंथांनो बिरोंदामिनारि जौ गानायाव जो-जोंहा जिउ खुंनायाव माबायदि ओ जोंहा मुलाम्फा जादों आङो नोंथांनो फोरमानोसै आरो नोंथां। जोंहा दा स समजों लोगोसे, सोलोंथाइ जौगानायजों लोगोसे जोंहा बिरोंदामिन आरोबो जोबोद जौगा बिनि थाखायनो जोंहा जोंनि जिउ खुंनायाव जोबोरैनो गोरलै जाबाय आरो नोंथां। बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा हान्था मेलानि राहा जोंहा हान्था मेलानि राहायाबो जोबोरैनो गोरलै जानानै फैबाय आरो नोंथां बिरोंदामिनारि जौगानायजों लोगोसे। नोंथाङा दानि जुगाव एबा दानि गोदान जुगायाव एबा गोनोखो जुगाव नोंथाङा बहा थांनो नोंथाङा गोरलैयैनो थांनो हायो आरो नोंथां नोंथाङा अबावबा थां हम नानै फैनोब्ला आलासि जाहैनोब्ला नोंथाङा बास गाखोनायनि गेजेरजों नोंथाङा दसेनो थांनानै फैफिननायनि राहाबो दङ आरो दा बेबायदिनो नोंथाङा एसे गोजान जायगायाव थांनोब्ला नोंथाङा रेलगारि गाखोनायनि सुबिदाबो दं आरो नोंथां नोंथाङा रेलगारि बेखौबो नांगौ रोखोमनि रेलगारि मोननो हागोन आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा गोजान गोजान जायगा बेरायहैनो हागोन आरो। बेनि उनावहाय दंबावो जोंहा बिरखं दिंङा नोंथाङा बिरखं दिंङानि गेजेरजोंबो मा होनो ओ गाखोनानै नोंथाङा गुबुन गुबुन हादरमा हादरफोराव थांनानै नोंथाङा बेरायहैनो हायो आरो नोंथां नोंथांनि नांगौ जानाय बायदि नोंथाङा बै बिरग्रा दिङाजों थांनानै नोंथाङा गाखोनानै नोंथाङा बै नि गोनोखोआरि एबा ओ बिरोंदामिनारिनि जौ जौगानायनि सायाव नोंथाङा ओ मा होनो खाबुखौ लानो हायो आरो। बेनि उनाव दंबावो जोंहा जाहाज जाय दैयाव खारो बेफोर गोदोनि समाव गैयामोन। नाथाय दा बिरोंदामिनारि जौगानायजों लोगोसे नोंथाङा दैनि सायावबो नोंथाङा बाइक बायदिनो जाहाजखौ सलायनानै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा बिरोंदामिनारि जौगानायजों लोगोसे मा होनो? कमुनिकेसन एबा सरजाबनाय बाथ्रा सरजाबनाय जोंहा गोरलैयैनो गावजों गाव हमलायनो हासै आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा सोरखौबा गोनां जायोब्ला जोंहा मा दसे समनि गेजेरावनो फन हरनानै रायज्लायनो हायो आरो नोंथां‌। बेबायदिनो जोंहा भिडिव कलनिं गेजेरजोंबो जोंहा मा रायज्लायनो हायो आरो नोंथां मोखांजों मोखांबो रायज्लायनो हायो बेबायदिनो जोंहा बिरोंदामिनारि जौगानायजों लोगोसे मा जोंनि माखासे फरायसाफोराबो बिसनि फरायनाय गोरलै जाबोनो हमदों आरो नोंथां गोदोहाय जोङो गामि नि मा सासे फोरोंगिरिजोंनो फरायनांगौ जायोमोनो आरो नोंथां। नाथाय दा बिरोंदामिनारि जौगानायजों लोगोसे इउटुबाव इउटुबाव गोबां रोखोमनि जोंहा सोलोंथाइ लानो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथाङा ओ मोजां मोजां फोरोंगिरिफोरजों अनलाइननि गेजेरजों नोंथाङा क्लास लानो हागोन आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा लेखाफोरखौबो बायालासेनो मबाइलनि गेजेरजोंबो लेखा फरायनो हासै आरो नोंथां मबाइलावनो फैखाजोबसै लेखाया बियो पिडि एफ महराव फैयो आरो नोंथां नोंथाङा लेखा लांनांगौनि गोनांथियानो गैला कलेजफोराव फैयोब्लाबो नोंथां बेबायदिनो जोंहा बिरोंदामिनारि जौगानाय जों लोगोसे जोंनि सावस्रि बिफानाबो जोबोद गोजौ थाखोआव मोनहैबाय जौगानाया जोंहा गोदोनि समाव माखासे बेमारा सार फोरखौ फाहामनो हायामोन आरो नोंथां बेबायदिनो ओ बुंनो थाङोब्ला ओ केन्सार बेफोरबायदि बेमारफोरखौ फाहामनो हायामोन आरो नोंथां नाथाय दा जोंनि सावस्रि बिफाना जौगानायजों लोगोसे बा मेडिकेल साइन्स आसा जौगानायनि जाउनावनो जोंहा बा माखासे बेमारफोरखौबो जोंहा ओ मा होनो फाह गोरलैयैनो फाहामनो हासै आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा कर'ना भाइरासमोन नोंथां बिदिन्थि हिसाबै कर'ना भाइरास बो जोंहा गोरलैयैनो फाहामनो हानाय जाबाय आरो नोंथां बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा माखासे जिब जुनारनिबो माखासे जोंहा ओ मा खालामनो बेमार आजारखौबो फाहामनो हानाय जाबाय आरो बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला आफ्रिकान बायदि रोखोमनि बेमार जाय अमानाव जायो बै अमानाव जानाय बेमार खौबो जोंहा माखासे मेडिकेल साइन्स जौगानायनि गेजेरजों फाहामनो हानाय जाबाय आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा ओ बिरोंदामिनारि जौगानायजों लोगोसे जोंहा माखासे ओ जोंनि कल कार खानाफ्राबो जौगानो हमबाय आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि बेफार फालांगियाबो गोरलै जानो हमबाय आरो नोंथां नोंथाङा गोदोहाय बेफार फालांगि खालामनोब्ला गोजान गोजान जायगायाव थांनांगौ जायोमोन नाथाय दा अनलाइनजोंनो गासैबो न'आव थानानैनो नोंथाङा बिहरजोबनो हायो आरो नोंथां नोंथाङा न'आव थानायनि गेजेरजों जोबो नोंथांनि बुस्थुफोरखौ फानहरनो हायो आरो नोंथां बेनो जाबाय जोंनि बिरोंदामिनारि जौगानायनि मोनसे खाबु बिदिन्थि हिसाबै नोंथाङा माबाफोर बेसाद नांगौब्ला नोंथाङा फ्लिप
न'आवनो होफैनो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा माखासे जाग्रा आदारफोर जानो लुबैयोब्ला मबाइलनि गेजेरजों दखानाव थाङा लासेनो बिहरनानै जानो हायो आरो बे बायदिब्ला समाबो जाबाय नोंथां आंनि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायज्लायहरनानै
नोंथांजों रायज्लायना आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां दे बिदिब्ला